हेलौ
हेलौ
हलौ औ
औ खोनादोंना नोंथाङा?
खोनादों दे।
औ माबोरै दं नोंथाङा?
आंथ' दा मोजाङैनो दं नोंथांङालाय?
औ नंगौ आंबो मोजाङैनो दङ।
औ
बिदिब्ला नोंथां आं नोंथांजों दा फंनैसो खोथा सावरायनो थाखाय कल खालामनाय जादों।
औ
बिदिब्ला जों सानैजों दा जोंनि बर'नि दोरोङारि मागो फोरबोनि सायावनो सावरायनोसै नामा? मा
औ दे
औ बिदिब्ला जोंनि दोरोङारि मागो फोरबो होनना बुङोब्ला आं मोनथिनाय बा आं बुजिनाय बेखिनिखौ आं एसे फोरमायनानै होग्रोनोसै
औ
ओ जोंङो मागो फोरबो होननानै बुङोब्ला जों गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोनाय जोंहा नेम दङ नालाय बे नेमानो जाबाय जोंङो मागोनि सिगाङावहायनो सप्तासे साननै सानथाम बिदि सिगाङावनो जोङो भेला गुरु बानायनो थाखाय जोंङो फोथाराव नारा बा जिगाब बेफोरखौ लायनानै जोंङो औ
जिगाब बायदिफोरखौ बुथुमनानै
औ नंगौ भेलागुरुखौ
जोंङो बानायनानै दोननायखौ ओ नुनो मोनो नंङा होमबा
औ
थिग बेबायदिनो बे भेलागुरुखौ जोङो। बानायखाना दोनबाय बेनि उनाव आगोनि उनाव। सानसे सिगां फालियो फिथा गुन्दै बा। थिग बेफोरबायदिखौनो जोङो देनानै लाग्रोनाय जायो नङा होमबा।
औ नंगौ
औ बेनि हरावहाय जोङो नखर नखर जोङो खाना जायो नङा होमबा। ना बे गासैखौबो जोङो खाना जायो खालि हराव आरो। बेनि अखानायै फुङावनो जोङो। भेलागुरु सावो दुगैस्रां लोबस्रां गासिबो स्र जानानै साफा सफ सुफा खालामनानै भेलागुरु।
सावनाय जायो आरो ना।
उम
जाहाथे भेलागुरुखौ सावनानै जोङो। ओ अरखौ सायनाय जायो जाहाथे। जोंनि मोदोमाव बेमार आजार बायदिसिना थानायफोरा। ओ जोबस्रांलांथों आरो इयुनाव जेबो। बेमार आजार फैनो हाथों होननानै जोङो बे अर खाथियाव अरखौ हांनाय जायो आरोना।
औ-औ
आ नंगौ बे बेनि बागै नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि। मानिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
नोंथाङा बुंनाय बादिनो जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो। मागो जानायनि सिगां ओ-बिदिनो नारा। बा जिगाब बायदिफोरखौ बुथुमनानै। ओ-बिदिनो सुबुंफोरा लोगो जालायलायनानै। ओर बारि बा दुब्लिफोरावहाय। बिलागुरखौ बानायनानै लायो बेनि उनावहाय। मागो दमासिक। से थारिख खालि बेलागुरखौ सावनाय जायो।
औ नंगौ थिग बेबायदिनो सावखां आरिखां जोङो। जेनेबा गेदेरा उन्दैया गेदेरखौ। खुलुमो आरो गोदोरा उन्दैखौ सनमान होयो। नङा होमबा।
औ नोंगौ
औ थिग बेबायदिनो जोङो फिथा सौराय सावनानै जानाय। जायो नखर नखर नोंथांमोननि ओनसोलाव बे मागो फोरबोआव मा मा फिथाखौ बानायनाय जायोबा सावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन जोंनि ओनसोल बा गामिया गामियाव बेबायदिनो। मागो मागो दमासियावहाय ओ लावदुम फिथा थावनि सिथाव एन्थाब बा नालेंखर। बायदिनि लारु आरि बानायनानै। जानाय जायो
औ नंगौ
ओम
आरो थिग बेबायदिनो लावदुम फिथा बा एन्थाब फिथा बा सिथाव फिथा बेफोरखौ माबायदि सावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायगोन ना
जोंनाथ' बिदिनो लावदुम फिथाखौहाय सावनो थाखाय सिगां आव माइरंखौ गुन्दै खालाम देनानै गुन्दै खालामनानै लाग्रोनांगौ जायो बेनि उनावहाय ओ सिबि सिबिं बा गुरु मेथाइ बायदिफोरखौबो होनानै सावजायो लावदुम फिथाखौ
औ नंगौ
दै गुदुं फुदुंनानैहाय बेहाय ओ दै गुदुं फुदुंनानै ग्लब ग्लब गोदौनाय दैयाव दैनि दैसायावहाय बिदिनो
औ कफ'आव खावनाय जायो आरोना बेनो थिग बेबायदिनो जोङो लारु लारु होनना बुङोब्ला जोङो नालेंखरनि लारु सुजिनि लारु
खौबो बानायनाय जायो
औ नंगौ थिग बेबायदिनो जोङो जानाय जायो नङा हबा मागो फोरबोआव जोङो न'खर न'खर जानायल' नङा गामि गामि बयनावबो न'खर न'खर थांनानै बा मागिनानै जोङो साहा फिथा लारु बेफोरखौ जाहोयो आरोना
औ नंगौ
थारैनो जोबोर मेहेर गोनां जोंनि बे मागो फोरबोआ आरो जों गोथाङै थानाय सुबुंफोरा जानायजोंल' नङा जोङो थैनानै थांनाय बा सोरगोआव थांनाय सुबुंफोरखौबो गोसोखांनानै जोंनि सावनाय लारु बा फिथाइ सामथाम फि थाइ बा जौ जोंनि माइब्रानि जौ बिदै संनानै दोननाय जौ गोरान गिसि जोङो बेफोरखौबो जोङो बे जोंनि थैनानै थांनाय औ बिथांमोननो जोङो बउनाय जायो आरोना
औ
औ नंगौ थिग बेफोरबायदिनो जोङो बिथांमोननो गाननाय जोमनाय सिजों लोगोसे बे जाग्रा मुवा बेसादफोरखौबो बावनाय जायो आरोना
औ नंगौ
औ नंगौ आरो थिग बेबायदिनो बे मागो फोरबोआव मा मा खालामबावो नोंथांमोननि मानसिल हाय
जोंनावहाय बिदिनो नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो जोंनावबो मागो मागोहाय बयहाबो न'खर न'खर फिथा सावो नालाय सावोखायनो ओ जों गामि गामि गामि न'खर न'खर थांनानै बयनियावबो फिथा जाहै-जाहैयो
औ नंगौ मागिनायखौ औ
मागो मागोनि मुङावहाय ओ सानै बिदिनो ज' जालायलायनानै सोरबा सोरबा खाना जानाय खौबो नुनो मोननाय जायो
औ नंगौ ज' ज'नो
औ
थिग बेबायदिनो जोंनि फिथा सावनायनि बेलायावबो बेखौथ' जोङो गिबियावनो देग्रोनानै लानांगोन नङा होमबा
औ
देनायाव जों दा दिंखि बाहायो ना उवाल गायहेन बाना बाहा यो ना मेसिनारि बे ग्रेन्दार मेसिन बा माबा मो माबि गोदान मुगानि बे गोनोखो मुगायाव ओंखारनाय मेसिनफोरखौ बाहायो नोंथांमोननिथिं
जोंनियावहायथ' बे बायदिनो जायहा जाय जाय हानाव उवाल दं बिसोरहा उवालफोरावबो देयो। गारो जायहा दिंखि बाय दिंखि दङ' बिसोरहा दिंखियावबो देयो आरो जायफोरहा न'आव उवाल एबा दिंखि गैया बिसोरो न' खाथिनिफोरनाव थांनानैबो दे-देहैयो आरो सोरबा सोरबा ग्रेन्डार मेचिनावबो
औ नंगौ जोङो थिग बे बायदिनो एनथाब फिथा सावनो थाखाय जोङो माइरंखौ जोङो माइब्रा माइरंखौ देनाय जायो नङा होमबा?
औ
बे बायदिनो बे माइब्रा माइरंखौ जोंहा मेसिनाव देयोब्ला आथाया खम जायो होननानै बा जोंनि फिथाइआ जानो नागिरा होननानै जोङो बुङो आरो ना। आरो जानोबो नागिरखाया। जोंनिबा दि जोंनि बे दिंखि बा उवाल गायहेनाव देनायानो जोंहा फिथाया साबसिन हामसिन आथा गोनां जायो नङा होम बा
औ नंगौ।
बे जोङो माइब्रा माइरंखौबो मेसिनाव देनानै लाबोयोब्ला बेखौ जोङो एन्थाब फिथाखौनो सावजाया आरो ना।
औ नंगौ
औ बेखौ जोङो थावनि फिथा बा सिथाव सावनानै जानो हायो आरो
औ
थिग बे बायदिनो लारु बे लारुआबो नालेंखलनि लारु बा सुजिनि लारु बेफोरो गुरै जानो माहि गोथाव जायो। आरो बे सिबिंनि लारुआ जोबोरैनो गोरा जायो नङा होमबा?
औ औ नंगौ।
अरनानैबो अरख्रेबनो हालाय लायै बे गोरा जायोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
फनो दो
नोंथांजों सावरायनानै जोंनि बे मागोनि दोरोङारि मागो फोरबोखौ सावरायनानै जोबोर गोजोननाय मोनदों।
औ नोंथांजों रायलायनानै आंबो गोजोननाय मोनबाय
औ जोङो थिग बे बायदिनो इयुनावबो सावरायफिननो मोनबावथों
औ होमबा जोंनि बे
समाबो जाबाय जोङो जोंनि रायज्लायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै दिनै
औ
दे बिदिब्ला नोंथां
औ गोजोननाय थाबाय